औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे। ओं ओरैनो दङ'।
थांजों बिदिनो दावबायनायनि सायाव रायलायनो साननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
रायलाय जायो दे।
औ अब्ला नोंथाङा जेनेबा जोङो दाव-दावबायोब्ला मा मा मुलाम्बा-मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। दावबायोब्ला मुलाम्फा होननानै जोङो जेनेबा आं साननाया दावबायनानै नोङो बेलेग जायगायाव जेनेबा माबायदि जानाय लोंनाय बेलेगनि कालचारफोरखौ मिथिनो हायो। आजिखालि बेफोरखौ दाव बायनानै नङाबाबो मबाइलावबो मोननो हासै। ओमबाबो नोङो ओं खारलांबाथाय मेगनजों गाव नुनानै बा गाव फारागथिफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबोनो हायो आरो। बेनो आरो दावबायनाय मुलाम्फा आरो रोङैखौ रोङो ओमफाय आरो ज' ज' जेनबा ओ थांनानै माबा मोनसे इन्जय खालामबा दसे सम गावनि दुखुखौ बावथ'नो थाखाय मोजां जायो आरो दावबायनाया।
नोंथाङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव दावबायखांखो? बा बेरायहैखांखो?
अ आङो जेबो बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायनायानो जायाखै ओरैनो जोंनि बे खाथि खालायावनो ओरैनो बेरायदों आरो। एसेबां जोंनि खा थियाव आरो बेरायग्रा जायगाबो गैया। ओमफाय बेफोर खाथियाव ओरैनो फिसा फिसा पार्कफोर दङ आरो बा मन्दिरफोर जेराव जोङो थांनानै गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनो जोंथ' गावबा गावनि मोनसे फोथायनाय दङ'ना इसोरखौ जोङो फोथायो बा जोङो सिबियो बेफोराव जोङो ओरैनो बेरायहैयो आरो बेल'सो जोंनिथिं ओमफ्राय ओरैनो पिकनिक स्पट होनो मोनसे दं आरो पिकनिक स्पट जोंनिफ्राय खिन्थु बेयो एसे गोजान इयो बिस एकुइस किल'मिटारसो जागोन नामा। ओमबाबो बेहायबो थांबाय जोङो थांनायालाय ओमफ्राय ओ बेहायो थांबाथाय जोबोद मोजां मोनो ओ बेहाय फेमिलिजोंबो थांनो हायो ओ नों हारसिं हारसिंथ' बेफोरबायदि बेरायनायाव थाङियानो साबसिन आंनि मथेबा। औ ओ बिदिनो ज' ज' लोगोफोरजों थांजागोन बा फेमिलिजों थांनानै ओ पिकनिक जाजागोन गोदान बोसोराव बेफोराव बेरायहैयो दु गै हैयो।
औ।
ने मोजां आरो ओरैनो जेबो जिब जुनारफोर नुनो थाङा होमबाबो ओ दै स्राय स्राय बोहैनाय अन्थाइ बिफां लाइफां निजोम बा थाजिम जायगा आरो ओ बार सिउ सिउ खोलो खोलो आराम आरो।
औ।
बेफोराव थांनो थाखायबो डाइरेक्ट माने गारिनि गारिजोंनो मोनहैखायो थाबायनानै थांनांगौनि गोनांथि गैखाया ननिफ्रायनो गारिजों मोनहैखायो आरो।
औ औ। थिगानो।
ओमफ्राय आं नोंथांनावबो सोंनो सानदों ओरैनो नोंथाङा ओ अबावबा अबावबा बेरायफेरबाय नामा
आंबो ओरैनो इसिग्राब बेरायाखै बेरायनायालाय ओरैनो बे अरुणाचला जोंनिफ्राय खाथि जानायखाय आं बेयाव थांबाय आरो थांनाया बाद बाखि जेरावबोथ' थांथवाखै आङो
औ औ ओमफ्रायो बेहाय थांनानै जेनेबा माबा मोनसे सोलोंनानै फैनो हादों बा ओजोंनि कालसारफोरा माबायदि बेफोरखौ नुबोदों नामा नोंथाङा मिथिबोदों नामा
जेनेबा मोजाङानो बुंनांगोन बिसिनिखौ बुङोब्लाबो आंथ' जेनेबा आं अरुणाचल बुङोब्ला आं बे इटानगरावल थांनाय जादों स्पेसिलि बे ओ जिहेथु माबानि अरुणाचलनि केपिटेल आं बेयावल' थांनाय जादों बेयाव थांनायाव आङो मो मोनबोदों मोजां। माने जेनेबा बि बिथांमोना मोजां वेलकामिं आरो फ्रेन्डलि आरो फ्रेन्डलि नेचारनि बिथांमोना मोजाङै रायलाय जों मोजांङै जोंखौ माने बरायदों बेफोरबायदिनो जों बेरायनायाव बिथांमोना माने जिहेथु जों बिथांमोनाव ओ आलासि हिसाबै थांदोंमोन जेन बिनिखाय बिथांमोना जोंखौ खोब जेनेबा मोजाङै मा होनो बेखौ आबदाल लादों जोथोन लादों।
नंगौ
आरो आं बेयाव थांनायाव माने खोनानो मोनदों बेयाव थांनायाव ओ मा होनो आइ एल पि इनार लाइन पासखौ नांगौ होननो नांगौ जायो आरो बेयाव थाङोब्ला। जिहेथु जोंनि आसामाव बेफोरबायदि जेबो नाङा औ औ औ जोंनि आसामावथ' बेफोरबायदि जेबो नाङा खिन थु बिसिनि स्टेटाव थांनोब्ला बेखौ नांगौ जायो आरो। आं आं बेखौ एसे फोरमायना होनो प्रसेसफोरखौ बोरै बोरै
ओं ओं फोरमायना होदो दे।
औ जिहेथु माने ओ बियो पास्टआ मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाबाय लं लं टार्म उरेसननि ओमफ्राय मोनसेया शर्ट टार्मनि माने जेनेबा जाय बिथांमोना आसामनिफ्राय बा गुबुन गुबुननिफ्राय बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि स्टेटआव खामानि मावनो थाखाय थाहैयो। बिथांमोन ओ बिथांमोननि नि थाखाय मोनसे बिदिनो सय मास बा से बोसोर बेफोरबायदिनि थाखाय फास थायो आरो बि नि बिसनिया माने भेलिडिटिया गोबाव गोबाव जायो आरो ओमफ्राय जिहेथु जाय ओ जायफ्रा बेरायनो थांदों ओरैनो बिसिनिया फनन्द्र' दिननि थाखाय जायो बे ओमफ्राय जिहेथु बेरायनोल'सो थांदों नालाय बिथांमोननिया बिथांमोननिया फन्द्र' दिननि थाखाय जागोन आरो ओमफ्राय आरो आं बे गोबाव समनि थाखायखौ आं मिथिया खिन्थु माबानियाब्ला बेरायनायनियाब्ला हले बियो नैजौ बाजि रांसो लागोन खोमा औ बेबायदिनो लागोन आरो बेखौ जेनेबा जोङो मोननो रोखोमाव खालामनो हायो जेनेबा मोनसेया जाहैबाय अन-अनलाइनावबो जों बेखौ खालामनो हायो अनलाइनावबो एप्लाइ खालामखानानै दडाइरेक्ट जोङो थांनो हायो आरो जुदि अनलाइन खालामनो गोसो गैयाबा ब्ला अनलाइन खालामनो हानायनि जेबो सुबिदा गैयाब्ला बिदिबा बेयाव डाइरेक्ट थांनानै गे-गेटआवनो अफिसफोर थाखायो बिदि पासफोर खालामग्रा बेयाव थांनानै खालामहैनो हागोन हागोनआरो
था बानाय बानायनायाव माने टाइम लाया नामा होमबा?
बेयाव खालामनाया लोगो लोगो जालाङो ओरैनो माबानि डकुमेन्टस भेर द दकमेन्टन्स भेरिफिकेसननि थाखाय माबाखौ लागोन ओ आधार कार्ड लानाय जायो
ओं ओं
औ
ओमफ्राय नोंसोरनि न'निफ्राय होनबा बेखिनिया बे जेनेबा नों जेराव थांदों बा इटानगर बा अरुणाचल बेहाय थांनो थाखाय ओ गारिफोरनि डाइरेक्ट बेब'स्था दंखायो ना माबा मोनसे ओ डाइरेक्ट गारिजोंनो मोनहैगोन ना फा ससे थाबायनांगोन ना माबायदि
ओ जेनेबा जोंनिफ्राय माबासिम मा होनो बिदिनो ससेया ओ ससेया माने जेनेबा बुंनो थाङोब्ला ओरैनो बे पास दस किल'मिटारसोखौ बेखौ जोङो बेयाव लाइन गारिबो थाया माने जिहेतु बेयाव लाइन गारिबो थाया ओमफ्राय आरो बे नोङो थांथारोब्लाबो माबानिफ्राय मा होनो जोंनि न'निफ्राय बिदि बिदिनो थम थमफोर बा माबा मोनसे बिदिनो जगार लानानै थांनो गोनां जागोन आरो ओमफ्राय औ बिदिनि उनाव बिसिम दस किल'मिटारसो थांनानै बैनिफ्राय जोङो लाइन गारिखौ डाइरेक्ट मोनो आरो औ
ओमफ्राय लाइन गारिजों दाइरेक्ट मोनहै खासिगोन होनबा
औ डाइरेक्ट मोनहैखागोन आरो
औ बेनो जेनेबा बेलेगाव थांनायाव आथिखालावथ बयनिबो न न गारिफोराबो थाखाबाय बा गारि गैयाबाबो गारि मथर जोबनो थांखाला
औ नंगौ
उम ओमफ्राय आरो जेनेबा नोंसोरनि खाथियाव बेफोरबायदिनो ओ बेयाव नंङा जेनेबा नों थांनायाव नङा ओमफ्राय नोंसिनि खाथियाव ओ बेफोरबायदि बेरायहैनानै बेरायहैनो हानाय माबा मोनसे मोजां जायगाफोर दंङ नामा
जोंनि ओरैनो खाथि खाला ओनसोलफ्रावथनायनो थांङोब्ला बिदि जेबो बेरायथावना गैया जोंनिथिंजायफ्राय फ्राय बागानो बिदिनो ओरै जिहेथु अरु माबा अरुणाचल बरदार जाहैखाबाय नालाय औ बरडारखौ बुंनो थाङोब्लाथ बिदिनो सिमासे आनोखा जेनेबा बे लामा जाबाय लामानि बिथिंजाय आसाम जाबाय ओ बे लामा जाबाय लामानि बिथिंजाय आसाम जाबाय बिथिंजाय अरुणाचल जाबाय बिदिनोखा बिनिखाय मानेथ जोंनि जायगायाव इसिग्राब बेरायथावना जायगाबो गैया नालाय बिदिनो खाथि खालायावथ गैया जेबो बिनिखाय पिकनिक स्पटबाबो बे अरुणाचलखौनो नांहैबाय होनजायो आरो लामा बारनाय लोगो लोगो अरुणाचलखौनो नांहैबाय होनजायो नालाय बेनिखायनो बिदिनो ओ खाथियाव पिकनिक स्पटफोर दंङ दैसाफोर दंङ बेफोर बेफोराव थांङो आरो दैसाफोर आरो बेफोरदिनो रिजर्ट फोर दंङ माखासे बेफोराव थांनाय जायो आरो बे ओमफ्राय गासैबो माने अरुणाचलावनो गोजाखा आरो आसामाव गैया होनजायो
अ ओनबा नोंथांमोना पिकनिक जानो होनबाथाय ओजोंनो थांङो
औ थांङो आरो
ओं खनबैसे बेरायहैखो नोंथाङा
आं थां नाया थांबाय बुहुद नो दासिम गोसोआव गैला एसेग्राब जिहेथु माने खाथि खा औ फ्राय बागैनो लोग गुफोरजोंनो थांनाय जायो
अ अ
मालाबाफोर बेफोरबायदिनो मेडिकेल इमारजेन्सिनि थाखायबो थांनाय जायो खिन्थु फ्राय बागै बेरायनोनो थांनाय जायो लोगोफोरजों
औ होमबा जों बेरायनाय खिनिया जों नुनाया बेनो आरोना ओरैनो बेनिफ्राय गोजान गोजान थांनो होनबाथ जोंङो हाखाला रांखावरिनि बेलायाव गोसोआव साननानै थाबाबो जोङो लुगैबाबो मोननो थांखाला।
औ नंगौ।
जोंनि खाथ थि खालायावनो जोङो बेरायनानै बेखिनि गोज जोननायखौ लानो हायो आरो
औ नंगौ आंनि नुन नियाव बुंनो थाङोब्ला सासे सुबुं बा मानसि जानाय हिसाबै जोङो हानायखिनिखौ बेरायनांगौ जिहेथु जों बेरायनाय लोगो लोगो माखासे बुहुद गियानफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिनिखाय आंनिब्लाबो बेरायनांगौ आरो हानायखिनिखौ जों
ओं ओं नंगौ नोंथां।
औ
दे होमबाब बिदिब्ला दोन्थ'नोसै ना? दे